हेलौ
औ
खोनादोंना?
औ खोनादो।
दे जोंहा ओ बर'फोरनि दाउ अमा फिसिनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनि।
औ
ओ दाउ अमा फिसिनाया बर'फोरनि आइजोफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगायाव हौवाफोरखौबो दाउ अमा फिसिनानै जाबोनायखौ नुनो मोनदों माने दाउ अमा फिसिनाया गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरनि गेजेरावसो सोलिबोनाय मोनसे ओ दोरों होननानैबो बुंजायो।
औ
बेबायदिनो बरफोरा गोदोनिफ्रायनो दाउ अमाखौ फिसिबोनानै नखरनि रांखान्थि हालोदखौबो नायबोदों। लोगोसे बरफोरनि। ओ हारिमुखौबो लाखिबोदों। दाउ अमा फिसिनाय जों जिहेथु हारिमुवाबो ओ हारिमुनि सावगारियाबो नुजाथियो नालाय। बेजों लोगोसे दाउ अमा फिसिनायनि गेजेरजों बर'नि हारिमुखौबो दिन्थिबोगासिनो दं आरो। बेबायदिनो बर' आइजोफोरा एबा बर'नि न'खरफोराव दाउ अमा फिसिनाय हिसाबै मोननो हायो। दाउखौ मोनो बेनिफ्राय अमा मोननो हायो। ओमफ्रायो बोरमा फिसिनाय नुनो मोनो औ मोसौबो नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे हांसो हांसोफोर नुनो मोनो। ओ बेबायदिनो आरो सोरहाबा सोरहाबा बिदिनो गुबुन गुबुन जिब जुनारफोर फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो। गाव गाबागाव सोरबा सोरबा सैमाफोरबो फिसिनानै लायो न'खराव।
उम
आरो मावाउजिफोर बेफोरो जाहैबाय ओरै बिनो न'खरनि रैखाथिनि थाखायबो होनजायो आरो औ। न'खरनि फिसिजाग्रा गाहायैथ' बेफोर दाउ अमाफोरानो गोग्लैबाय। ओमफ्रायो गाहायै बे अमा फिसिनायनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला ओ बर'नि न'खराव मासे नङाबा मानै अमा फिसिनायखौ गाहाय नुनो मोनखायो आरो।
औ नंगौ।
बेजों लोगोसे ओ अमाखौ दोननो थाखाय गन्द्रा बनायनानै दोननाय जायो अमाखौ ओमफायो ओ अमानो आदार हिसाबै गुन्दै होनायखौ नुनो मोनो। बेजों लोगोसे से थास' हानानै थास' संनानै बेखौबो होनाय जायो ओमफाय बेजों लोगोसे अफ्रिफोरबो जुमायनि जे जुमाय मावनानै गारनाय अफ्रि बेखौबो अमानो आदार हिसाबै जाहोनाय जायो आरो। बेबायदिनो औ बेबायदिनो आरोबाव ओ दाउ फिनाय हिसाबै दाउखौबो बरनि नखराव गोबां नखर नखर दाउ फिबोनायखौ नुनो मोनो ओ ओमफ्राय दाउ रोखोमै बिसोरो दाउलाखौ मोननो हायो दाउजो आरो दाउ महरैथ ओम दाउनो जाहोनो थाखाय माइ बाहायनाय जायो माइफोरखौ होयो आरो माइरंफोर आरो दाउसा फिसानो एंखुर होनायखौ नुनो मोनो बेजों लोगोसे से दाउ बुरजा दाउ दाउखौ दोननो थाखाय दाउ गग्रा बनायना होनायखौ नुनो मोनो
उम ओ नोंथाङा ओ जे दा बुंदो जिब जुनार फिसिनाय रांखानथि खामायनाया नंगौ गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ जों बर माहारिनाव दङो दंबाबो गोदो माने बेफोरो जोंनि फिसा फेनला बस नांगौखिनिखौ आरजिना लानायनि थाखायल जोङो ओ फिसिनायखौ नुयोमोन नाथाय जोङो आथिखालाव दा बेखौ गोबां माने गोबां गोजौ थाखोनि बिजनेस बायदि मावनायावबो नुनो मोनो
औ नंगौ
ओ़ उम नोंथाङा बुंनाय बादिब्ला
माबा मिथिनो लुबैदों नामा नोंथाङा आंनिफ्राय
औ औ एसे बुंजागोन
मानि सोमोन्दै दाउ अमा फिसिनानै रां खामायनायनि सोमोन्दै
औ औ
औ आथिखालाव दाउ अमाखौ माने ओरैनो नखरावल फियालासिनो जेनेबा रांखान्थि एबा बिजनेस एबा फालांगिफोरनि थाखायबो दाउ अमा फिसिनायखौ नुबोनो मोनबोबायथ आरो बेयाव गाहायावनो मोननो हायो अमा अमाखौ दानि जुगाव ओ फार्म बनायनानै बुरजा बुरजा अमाफोरखौ फिनानै रां खामायनाय गोबां नुनो मोनसै आथिखालावथ' अमाया गोबां माने दिडमान्डआव जाहैबाय आरो बयबो माने माने अमाखौ जानो मोजां मोनग्रा आरो बेबायदिनो हाबाफो फोरबोफोराव गोबां बुरजा बुरजा अमा होनानै आथिखालाव गिदिर हाबा हुखाफोर खुंबोनायखौ नुनो मोनसै बेबायदिनो अमाफोरखौ बेफोरनि थाखायनो आरो गुबुन गुबुन गुबुन जायगायाव साफ्लाय खालामनो थाखायबो अमाफोरखौ आथिखालाव बनायनाय ओ माने फिसिनायखौ नुनो मोनसै बर' नखर नखरावबो बेबायदि बिदिनो फाराम हिसाबै ओ गोबां जेनेबा सोरबा एसे सोरबा बुरजा जेरै सोरबा सोरबा बिस था गाहाम सोरबा सोरबा सोरबा थ्रिसथा गाहाम बेबायदिनो फनसास था गाहामफोर बेबायदि दि अमा फिसिनानै ओ बिजनेस एबा फालांगि मावनाय। खौ नुनो मोनो
औ नुना मोना ओम
औ आरो बेजों लोगोसे दाउबो दङ दाउ फाराम दाउ फारामाबो दङ ओमफायो बेजों लोगोसे बयलार फाराम बयलाराबो दाउ आवनो गोग्लैबाय
औ नोंगौ
आथिखालाव गामि गामि बयलार फाराम गोबां नुनो मोनसै ओ गोबां आथिखालाव जानाय लोंनायफोरनि बिथोराव बेबायदिनो दाउ अमा जाग्राफोरा बांसिन बांबोनो हमबाय बेजों लोगोसे बेफोरनि डिमानआबो बा-बारा जाब बोनो हमबाय आरो
औ औ नंगौ।
बेनिखायनो बेफोरो माने माबा मोनसे फोरबोफोर हाबा हुखाफोर जायोब्रा बेफोरखौ गोबां माने गोबां गोबां साप्लाय हरनाय बेफोरनि गेजेरजों फालांगिया मान जौगानायखौ नुनो मोनो आरो।
उम नग
ओ नोंथाङा ओ जोंनि गेजेराव मोसौ फिनायनि सोमोन्दै बर हारिनि गेजेराव मोसौ फिसिनायनि सोमोन्दै एसे ओ फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन। ओम जोम बर' माहारिया आबाद गाहाय हारि। बेनि गेजेरावनो जोङो नोंथाङा बुंनाय बायसा जों माखासे माने जिब जुनारफोरफोरखो नआव जोङो फिसि सिनानै लायो ओम माखासे मुलाम्फानि थाखाय आरो मोसौ फिसिनायखौ जों मोसौखौ जोङो नआव फ्राय माने गासै मानसियानो फिसियो जे बेनिफ्राय एसे नङा एसे जों मुलाम्फा मोननो हायो जेरै नआव हमना ला नोङो मासे मोसौ लाबाय बे मोसौ ओनिफ्राय नोङो गाइखेर मोननो हागोन ओ बिनि उनाव बेयो नोंनो फिसा होगोन बेनि उनाव नों बेखौ औ नोंनि गोनांथि बायदियै नोङो मालाबा रां गोनांथि जायोबोला बेखौ नों माने फान्ना नै रां आरजिनानै लानो हायो मोसौ जे आरो मोसौ हा
हेफाजाब होयो आरोना
औ औ नं
ओमफाय आरो गोदो गोदायथ बुंनाय दं बुंनाय दं माने जों मेगनजोबो नुनो मोनदों जोंनि ओ बर समाजाव आबादखौ आबादखौ माव बु जोबोद माने आबादारिफोरानो बांसिन माने आबाद मावनोबो बिसोरो मोसौजोनो माने फोथाराव हालखौ हेवनाय जायोमोन ओमफाय मोसौखौ जों नआव जोबोद जोथोनै फिसिनायखौ नुनो मोनो जेरै ओ मोसौनि थाखाय जेनेबा जाग्रा आदार माखासे गांसो फोनानै होयो जाहाथे बेयो उदै बुंजासे माने गावनि आदारखौ सुफुंनो हायो बेनि उनाव जिगाब गुन्दै आरो माखासे बिदिनो जाग्रा आदार जेरै हाथाइनिफ्राय मोननाय।
औ दानाफोरबो होनायखौ नुनो मोनोना?
औ औ। उम उम
बेनिफ्राय आथिखालाव मोसौ सौ फिनाया माबायदि सोलायबोखो? खो गोदोनिफ्राय बेखौ एसे फोरमायना होदो नोंथां।
औ जों नुनो मोनोदि मोसौखौथ जों मोसौखौ माने गोदो गोदाय न नखर नखर फिसियोमोन आथिखालाव माने सुबुं माहारिया गावखौ गोजौ थाखोसिम जौगानो थाखाय जौगानो माने गोजौ थाख गाव गावखौ लांनो एबा गुबुन बाहेरा हाबा मावनायनि जााहोनाव माने नआव गावनि समखौ एसेबां माने नआव बाहायनो हाला बिसोरो। जेनेबा गुबुन अफिस एबा गुबुन गुबुन बिफानाव बिसोरो हाबा मावो। जाउनाव बिसोरो माने आबाद मावनायखौ एसे नागारनो हमदो आरो जिब जुनार फिसिनायखौ नागार नाय हमदो बिनिनो मोसौखौ माने मोसौ फिसिनायखौ बेबायदिनो एसे माने एसे गारनायखौ खौ नुनो मोनदो आरो।
औ अब्ला जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथनोसै नामा नोंथां।
औ दे बिदिब्ला उनाव लोगो मोनगोन। दे औ।